औ आं नों औ नोंथाङा खोनादोंना? अ बिदिब्ला नुगौमोन। बे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ नोंथां सम दङ रायज्लायजागोन दे।
अ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि खाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला आं गिबियाव नोंथांनो बे बर'खौ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायग्रोना होनो। सि नामा
औ नोंथां दे होनग्रोदो नोंथाङा।
औ ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनब्लाथ' जोंहा गिबियावनो दख'ना गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बांसिन दख'नाखौनो गानबोनाय नुनो मोनखायो नङामोन। बा बेजों लोगोसे जोङो आथिखालावबो माने गोबां रोखोमनि दख'ना ओ दखना आखायजोंनो दानो हायोबा जोङो साल खुन्थानिफ्राय बेखौ जों औवानि फ्राय साल खुन्था माने जों गोबां ओ जि दानायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जों एसे खमखौ खम नुनो मोनो। मोनो आरोना जायनि जाहोनाव जोङो। गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोङो गावनि गाननाय जोमनाय बा बेफोर दख'नाफोरखौ जों गावनो गावबा गाव आखाइजों। फोरजोंनो दानानै दिहुननो हायो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जोंहा गिबियाव दख'ना दानो गोनां। खुन्दुंनि गोनांथि जायो आरो जोङो बेफोर खुन्दुंफोरखौ माने बाजार। बाजाराव बायनानै बा जों खुन्दुंखौ गावनि नांगौ रोखोमनि बा खुन्दुंआबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जोङो। मोननो थाङो मास्रास बा पलिस्टार बेफोरबायदि माथा बायदिसिना खुन्दुंखौ जोङो बाजार फोराव बायनो हायो आरोना। ओ जों बेनिफ्राय जेब्ला बायनानै लाबो अब्ला जों बेखौ सोंनानै बा बेखौ माइदि होननानै सोंखांनायनिनो जों थुननानै बेखौ जोङो। हिसानाव सोंनाय जायो आरोना। बेनि ओमफ्राय जोङो नोंनो मा रोखोमनि गाबनांगौ बाबो जों गाबखौबो नांगौ रोखोमनि मोनो जेरै गोमो गोजा गोथां बेफोर गाबफोरखौ जोङो गावनि नांगौ रोखोमनि जों गाबखौबो ओ मोननो हायो आरो आथिखालाव। ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओं गोदो गोदायनि समावथ' जों बेफोरबायदि दि उम ओ बेफोर दख'नाफोरनि गाबफोरखौबो मोननो थाङामोन आरो जेरैहाय जों गोदो गोदायनि समाव। मिथिंगानिफ्राय जों गाबफोरखौ बुथुमङोमोन जेरै फिथाइ बिलाइ बिबार रोदा बेफोरनिफ्राय जों गाबफोर खौ फुनो होनना जों मिथिनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव जोंङो नांगौ रोख रोखोमनि गाबफोरखौबो मोननो थाङो आरो। बिनि उनावहाय जेब्ला जों जिया जाया अब्ला जों बेयाव गोबां गोबां रोखोमनि आगरफोर बेरखांनो हायो जेरैहाय जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आगरबो दंखायो जेरैहाय जोङो ओ बेबादिनो ओ हाजो आगर बा बेफोर दिंखिया बिबार बा बैग्रि बिबार ओ फारौ मेगन बेफोरखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो ओ नुबोदों आरो बिनि जोङो। अब्लाबो आथिखालाव माने गोबां मेसिन बा बेफोरबादि गोबां हेन्दलुम टेक्सटाइल दङ बेफोरनि जोहै माने माने जोङो। गोबां बेफोरबायदि जि दानायनि जोहै बा मिसिं फैनायनि जोहै जों माने बेफोरबादि ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव हिसान बा बेफोरबादि गावनि आखाइजों दानायखौ जों एसे खम। एबा खमखौनो मोननो थांसै आरोना आथिखालाव। जों गोदो गोदायथ माने‌ साफ्रोम बा ओ मानो साफ्रोमबोनि नखरावनो जों बांसिनै बा गाननाय जोमनाय बा बेफोरबादि गावनि गावबा गाव दानायखौ ओ दाना लोयोमोन आरो जों साफ्रोमबो नखर नखर माने जों हिसान सालिफोरखौ नुन ओ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय ओ जों नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि बेखौ ओ‌ नुनो थांलिया आरो ना
औ नोंथां नोंगौ
औ बेबादिनो जोंहा आरो गोदो गोदायनि समाव जों बांसिनै बा जोङो बेफोरबादि खुन दुं फोरखौबो जोङो बांसिनै एम्फौ फिनानै बा लाथा फिनानै बिनि ओ खुन्दुं खुुंखौ जेनेबा फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं बेफोरबादि खुन्दुं दहननानै जोङो फास्रा बा जोमग्रा बेफोरबादि दानाय दानानै बा जोङो लुनानै खुन गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जों बैफोर इन्दि एम्फौफोरनि बेसेनाबो दोंब्लाबो माने गोबां बेसेन जाबाय आरो जोङो बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबां रोखोम खोमनि दखनाफोरखौ जेरै दखना थावसि बा दखना अग्रं बा दखना ओ लांगा बेफोरखौ जो जों माने खम खम समनि गेजेरावनो जोङो मेचिनफोरजों दिहुननो हायो आरो बांसिनैजों आखाइजों जोंबा बेफोरबादि दानाय लुनायखौ नुनो थांलिया आरो ओ बेबादिनो जोंहा गाननाय जोमनि बेलायाव गोबां दङ आरो गोदोनि आरो दानि दानाय लुनायफोराबो गोब बां फारागथि दङ ओ नोंथाङा बे दानाय गाननाय जोमनायनि सायाव इसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ फोरमाय जागोन।
अ नोंथां ओ बिदिनो बरनि गाननाय जोमनाय होमबाथ गोबांखौनो नोंथाङा फोरमाय खाबाय नङा होमबा? आह दा बिदिनो आथ गोदो बरफोरनि गान्नाय जोमनाय होनना बुंबा जोंहा हौवाफोरनि थाखाय जोंहा गामसा थाबाय नङा होमबा बिदिनो हिनजाव मा हिनजाव माहा हिनजाव माहारिफोरनि थाखाय जोंहा थाहैब्लाय दखना लांगा बेफोर थाहैबाय आह बिदिनो जोंहा से गोगाथाव बाथ्राया बे जाहैबाय जोंहा बरनि जिथु ओ फास्रा न न जोंहा जे फास्रा लानाय दङ आरननाइ बे आरनायाबोथ जोंहा गोदो बर आइजोफोरा बर आइजोफोरा दानायमोन आरो न दानानै दिहुनन्नाय आखाइजों दानानै दिहुनोमोन दा बे आरनाया जोंहा ओ जोबोद मोजां जोंहा बे आरनाइया जोंहा जि आइ टेक मोननो हाबाय नङा होमबा सरखारनि मोनसे अ बिदिनो गाननाय जोमनाय ओ आरनाया जोंहा जिआइ टेक मोनबाय बिदिनो माने मोनसे बाथ्राखो आथिखालाव नुयोब्ला दुखु मोनो मानोना
गोदोनि समाव जेनबा जोंनि आइमोनाबो जोंनि आइमुना गोबां हिसान दानानै गावबा गावनि दखना बा गामसा जोंनो नांगो जानाय खौ गावबा गाव दानानै दिहुनोमोन आरो नङा होमबा दा गाननाय जोमनाय गावनि बरफोरा माने गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो नआव दाना लाना दाना लुनानै दिहुन नानै गानोमोन जेरै जोङो गस्लाफोरखौबो जोङो गोदो गोदोनि जोंहा आइमोना दानानै दिहुनना गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो खायफा खायफाखो नङा होमबा? दा आथिखालनि जुगाव मा जाहैबाय जोंहा बे गाननाय जोमनायफोरखो बा हिसान दानाय माबा दानायफोरखौ जोङो बुहुद गोबां खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो ओ दानियाथ' जोंहा बाजारफोराव मेरला मेरला ए गोदान गोदान आदबजों बानायनाय गवा आमेरिका गुबुन गुबुन हादरनि जोंहा कालसार फैबाय नालाय न'
औ।
गोजो गोबांखौनो बाहायनाय नुनो मोनसै आरो दा बेफोर बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा मा जालांबाय गोदोनि जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो मा खामबाय नेवसिगारनानै जोङो गोदान गोदान गानब्रा जालांबाय आरो नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि जायगाफोरावबो ओ जोङो गोबां बर'नि गोदोनि गाननायफोरखौ जों गाननाय नुनो मोनो गोबां नाथाय बैफोर गानग्राफोरखौ जोङो रेडिमेड बा बाजारफोराव ओंखारनायखो बायना गाननायसो नुयो आरो जेन'बा जोंनिया दानिया मा जाहैबाय बर'फ्रा गामसा गांसेखौबो जोंहा न'वाव दानो सम गैलिया आरो गामसा गांसे खौबाबो जों मा खामो बा बाजाराव बायनानै जोङो गानो नङा ओमबा
औ औ
दा बिदिनो जोङो ओ बर' हारि होनना बुङोब्लाथ' जोङो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिनाफ्राव जोंहा दोहोनि खा नङा ओमबा नङा ओमबा नोंथां बिदिनो जोंहा गाननाय जोमनायफोर दा बैफोर गाननाय जोमनायखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौ ओ गोदो गोदायथ' जोंहा मा जायोमोन ओ जोंहा जिथु ओ हाबा जायोब्ला नङा ओमबा सोर जोंहा गोदो गोदाय हाबा जानायाव मा जायोमोनलाय जोङो हिनजाव नायनो थांनाय जायोमोन बे हिनजाव नायनो थांनायाव गिबियाव फास मा सोंग्रोयोमोनलाय सिख्लाखौ जोंहा फार्स्टआवनो हिसान दानो रोंगौ आरो आङं बेखौसो सोंग्रोयोमोन आरो बा औ ओमफ्राय हिसान दानो रोंगौ होनबासो जोंङा जुलि जा जुलिनि रादै खायबोयोमोन आरो नङाब्ला इसान दानो रोङा होनोब्ला जोंहा जुलिफोरा जालायलाङामोन
औ औ
दा बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय गोबां खस्थ' खालामना जोंङा दानानै माबायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जों नुला आरो
औ
दा बिदिनो जोंहा आलदा आलदा दोंखायोमोन बर' हौवाफोरनि थाखाय दंखायो जोंहा गामसा हिनजावफोरनि थाखाय थाहैबाय जोंहा दख'ना बिदिनो जोङो हाबा खालि जोंहा खैना गोदाननो गाननो थाखाय जोंहा दख'ना थावसि थायो जोंहा नङा होमबा
औ नंगौ
ओ जोमग्रा फास्रा लानो थाखाय जोंहा आर'नाइ बिदि बायदिसिना थायोमोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बा माने जोंहा ओ गोदो गोदायनि आइजो बा गोदो गोदायनि हिनजावफोरा माने गासैबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेरैहाय जों हिनजाव गोदान नायनो थांब्ला बिसोर माने हिदानो रोंगोना रोङा सोङोमोन बेबायादिनो माने गोदो गोदायनि आइजोफोरा माने गासिबो आइजोफोरानो बांसिनै माने गासै खामानिफोरावबो आखा फाखा बा जि दानायावबो बा आगर देरनायाव बेफोरबायदि गासैबो गोरोंमोन आरो ना
औ नोंथां नंगौ।
औ बुंनो थाङोबा दा आथिखालाव माने गोबांखौनो जोङो जि दानो रोङा बा बेफोरबायदि आगर एरनो रोङै बेफोरबायदि आइजोफोरखौ नुनो मोनो आरोना आथिखालाव ओ बेसोरो बिसोरो गासैबो बिसोरो आथिखालाव माने मिसिं फैबाय जोहैजों मिसिंनि जोहैनो मा माने जों गोबां आगर बा दख'नाफोरखौबो जोङो खम समनि गेजे रावनो दानो हायो बेनि थाखायनो माने गासिबो आइजोफोरा ओ- रोङाखै बा बेफोरबायदि सोलों बुंनानै लायाखै बेबायदिनो बुंनो हायो आरोना नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेरैहाय जोङो गावनि गोनांथि जानायबा दख'ना ब्लाउस बा गासैखौबो जों माने ओ द खना ला फास स्रा गासैखौबो जों माने गामसा जे जों बेफोरखौ माने बाजारावनो बायना मोनो आरोना अब्लाबो माने जोङो आखाइजों दानाय बान मेसिनजों मेसिनजों दानायनि अनगा आखाइजों दानायफोरा जोबोरैनो माने गाननो मोजां बेफोरबायदि होनना जों मिथियो आरोना
औ औ
औ बेबायददिनो नोंथाङाना बे दख'नाखौबो जोङो माने औ खोनयाखै नामा?
औ नोंथां खोनाबाय खोनाबाय
औ जेरै जोङो दख'ना बे दख'ना थावसिखौ माने जोङो गिबियाव हिनजाव गोदाना गाननाय बा बेफोरबायादि हाथा सुनिफोराव बेफोराव गाननाय दख'नाफोरखौ जोङो गोदो गोदाय माने ओ मैथा बिबार गाबि बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना
औ नोंथां
अ बेखौथ' जोङो आथिखालाव माने बेफोर दख'नाखौ जोङो बारा बाहायनाय नङा अब्ला माने जों गोसोमनि अनगा गोबां दख'नाफोरखौनो हिनजाव गोदानफोरखौ गाननाय नुयो अब्लाबो जोंहा बिसोरजों माने बे हिनजाव गोदानफोरजों माने जोङो आर'नाइ बा आर'नाइखौ जों ला फानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना साफ्रोमबो हिन्जाव गोदानखौ आथिखालाव।
औ औ
बुंनो थाङोबा आर'नायइाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनबा जोङो गोदो गोदायनि समाव जोंहा मोनसे बेफोरबाददि ओ जोङो मिथियो जे जोङो सासे बिसिया बा सासे अनसुलि बिसिया गावनि फिसाय बा हौवानो दावहा नांनो थांनायावबा बियो हरसेनि गेजेरा माने जोबोद दुखु खस्थ'यैनो माने आर'नाइ बा बेफोरबादि हाजो आगरनि आर'नाइ दाना हरनायखौ बा आखाय जोंनो गावनि आखाइजोंनो बेफोर दाना हरनायखौ जों मोनथि मोनो आरो ना
औ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ
बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बा आथिखालावथ' जों बेफोरबायदि आर'नाइ बा बेफोरबादि हरसेनि गेजेराव बेफोरबायदि दानायखौ जोङो नुनो थाङा एबा जोङो बेखौ बांद्राय आइजोफोरखौ हिदानाय खौबो नुनो मोनलिया आरो ना
औ नोंथां नंगौ हेल' नोंथां खोनायाखै
औ नोंथाङा बेफोर ख गान्नाय जोमनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा होनदों
गाननाय जोमनायनि सायावथ' बुंनो गोनां बांद्राय एसे गैला आंनिया नोंथां जा बुंनांगौ नोंथाङानो फोरमायखाबाय एसे नङा होमबा
अ अ नंगौ थारैनो
औ
औ
दा नोंथां जोंनिया समावबो जाबाय खोमा ना
जाबायना
हेल' नोंथां हेल' औ खोनाबाय नोंथां औ औ खोनाब नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोन बाय नोंथांजों सावराय दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां बे आंबो नोंथांजों रायलायना जोबोर मोजां मोनबाय